औ
नोंथाङा दा बे गोथौफोरनि समाव मा खालामगासिनो नोंथां
नै नोंथां जानाय आदारखौ जानानै लामायायाव एसे बेरायदों नोंथां
नोंथां नोंथाङा ओ दाथ' मोनानि समाव जेबोथ' हाबा मावखाया ना नोंथां
औ मावनायाथ' मावा
नोंथाङा बिदिब्ला दा उनदुथ'वा नामा नोंथां
उनदुथ'वा नोंथां नै गरम ना
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जानायाथ' लकेल दडाउनजों सबायसोमोन नों
अ नोंथां नोंथांमोनहा ओ ओंख्रिया मोजाङानोथ' नोंथां
औ नों नोंथांयालाय दालाय मा खालामबाय थादों?
अ नोंथां नै आंबो लांगोना मोखाङाव एसे जिरायनानै दङ नोंथां
गरम ना बार जादों नामा
खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों
अ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
बार जादों नामा होनदों?
औ नोंथाङा आं एसे माने बार जागासिनो दं लांगोना मोखाङाव
मोनानि जानाय आदार‌ खालामबाय
खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा? अ ए नोंथां लाम लामायाव दं नालाय माने एसे गारि घरा थांलाय फैलाय जादों आरो नोंथां
अ नोंथाङा मोनानि जानाय आदारखौ जाखांबाय
औ जाखांबाय नोंथां जानायालाय
औ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
अ जोंना ओंख्रियाथ' मा बुंनो नोंथां दिनै एकदमबारे ओंख्रियानो जोंना माबा गोजासोमोन ओ अनला गोजासोमोन नोंथां बर' हारिनि ओंख्रि
अ दाव बेदरफोर होबा गोथाव जागौमोन नोंथां
औ नोंथां जे माने दैज्लां बोथोर नालाय निखावरिबो न'खरफोराबो सावनो खावनोबो दिगदार बेनिखायनो माने एसे बेखौनो जासाबनाय जाबाय नोंथां
ओ नोंथाङाथ' दा उन्दुखाया दा नोंथां?
उन्दुनाया उन्दुथ'वा नोंथां दसे थाना उन्दुगोन
अ नोंथाङा दा उन्दुथ'वाबा आं नोंथांजों माने बेफोर बायदिनो दामनाय देनाय एबा मेथाइ खननायनि सायावसो आङो सोंनो सान्दोंमोनदों बा सावरायनो सानदोंमोन
हागोन नोंथां हागोन
ओ नोंथाङा बेफोर बेफोर बायदिनि सायाव ओ बिदिनो मेथाइफोरनि सायाव मेथाइ देंखोफोरनि सायाव नोथां थां एसे आंनि सिगाङाव फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ओं
अ दा दे बिदिब्ला नोंथाङा एसेे आंनो फोरमायना होलाय
आरो ना नोंथां
औ नोंथां
माने अनेक रोखोम थायो आरोखि
औ नोंथां
जेरै जोंना जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुबुनफ्रा गुबुन जाथिनि माने गाव गावबा गावनि देंखो थायो आरोखि।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोरनि खोथाफोरखौ
औ नोंथां
गावनि साननो हनो बिदिनो गावनि माखासे सोरबा सोरबा गावनि मेथाइ रोजाबनानै बेफोरनो फोरमायो आरोखि आरो बेखौ
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां हो हेल' नोंथां
औ
खोनायाखै नोंथांनि बुंनायखौ बांद्राय मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
अ नों दा खोनाबाय?
औ खोनाबाय नोंथां
औ
हेलौ नोंथां नोंथाङा नेटवर्क गैया नामा नोंथां?
बिदिनो एसे नोंथां मोनाबलि मोननो हायाखै
अ नोंथां हो ओ। मेथाइ बुङोब्लाथ' जोङो मिथिनो हायो नोंथांङा ओ जेनेबा। जोङो मेथाइआवथ' जों सुबुं माहारिनो खनजानायसो नालाय। जेब्ला जोङो दोंसे मेथाइखौ खननो थाङो अब्ला बेयाव गोब। गोबां जोङो माने माखासे ओ। मेथाइखौ समायहोनो थाखाय दामनाय देनाय आगु एबा मिद ओ। दामनाय देनाय आगजुजोंबो जोङो ओ माने समाय होनो नांगौ नोंथां। दाननाय देनायनि माने देंखोजोंबो जेरै बेफोरबायदिनो ओ।
जोङो मेथाइ खनोब्ला माने मेथाइ खननो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो खाम जथा सिफुं गिथार बायदि। फोरखौ जोङो दामदेरोब्ला माने देंखोआ समायसिनो नोंथां।
औ दों औ।
औ बेफोरबायदिनो माने ओ देंखो बेफोरबायदि रोजाब। हाबनानै जोङो माने बुहुमाव गावनि नामखौबो जोङो सिनायथि। फसंनो हायो नोंथां गावनि माने। जिउनि थांखिखौबो जोङो बेफोरबायदि मेथाइ खननायावबो जोङो लानो। थांनो हायो नोंग। नोथां माने नोंथां जोङो माने मेथाइखौ। जेब्ला जोङो दोंसे मेथाइखौ रोजाबनो थाङो अब्ला जोङो माने आव जोङो गोबां। मिलौदो मिलौदो गारांफोर मिलौदो मिलौदो माने खोथाफोरखौ जोङो सोसननांगौ गोनां जायो नोथां।
औ नोंथां औ। खोनादों नोंथां ।
औ जोङो मेथाइ खननानै माने जोङो। ओ गावनि लाइफखौबो जों दानानै लानो हायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
हेलौ' नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथांङा।
औ दासो खोनादो।
हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां। हेलौ।
नोंथाङा ओ।
औ नोंथां दासो खोनादों। औ औ औ।
अ माने एसे नेटवर प्रब्लेम जादो नोथां ओ सोरहाबा माने उन्दैनिफ्राय। गारांफोर थाखायो नाथाय खायफा सुबुङा मोजां गारांफोर थाया।
औ।
बिनो मोजां सुबुंफोरा मोजां मोजां देंखोखौ खालामलांबाय थायोब्ला इयुनाव माने बे सुबुङा माने जाफुसारनायखौ जों।
इयुनाव बियो माने गोबां रां रुवाफोरबो मेथाइ खननानै माने बियो खामायनो हायो नोंथां।
औ नोथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
हेलौ नोंथां औ नोंथां माने जोङो जोङो खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ नोंथां औ जोङो माने ओ मेथाइ खननायजोंबो जोङो गोबां जोङो रां रुफा आरजिनो हायो बेफोरबायदिनो दामफोरखौबो जोङो माने ओ गोजौआव दैखांनो हायो नोंथां
औ नोंथां औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ औ औ
नोंना एसे नेटवर्क प्रब्लेम नामा नोंथां हा औ
दैज्लां बोथोर ना नोंथां बेखायनो दा अखा हाबाय थानाय थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जागासिनो दं हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ हेलौ हेल' नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा नोंथां
बयबो
हेलौ नोंथांना नेट गैया नामा नोंथां हेलौ अ नोंथां दासो खोनादों
अ नोंथां आं बुंदों जे जेनेबा देंखो एबा मेथाइ बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ आजिखालिथ' आथिखालावथ' माने जोङो माने बयनिबो आखाइफ्राव माने गंफा गंबा जानबुं एबा मबाइलावथ' थाखा यो नंगौना नङा नोंथां
बेजोंनो माने बेनि जुगैयैनो जों माने बे जानबुंनि जुगै जों माने जों मोजां मोजां मेथाइ देंखोफोरखौ जों खोनासंनो हायो
औ
जेब्ला जोङो जेब्ला मोनसे दुखुफ्राव थायोब्ला जेब्ला जोङो दुखुफ्राव थानाय समाव जों माने
बेफोरबायदि जानबुंफोराव जों देंखो खोनासङोब्ला माने जोङो
हेलौ नोंथां नोंनिखौ बारा मोजां खोनायासै
जोङो बावगार खोनादोंना खोनायाखै एबार नोंथां
दासो खोनादों हेलौ नोंथां नोंनिखौ बारा मोजां खोनायासै
हेलौ नोंथां नोंथांना नेट गैया खोमा
एबारलाइ खोना
अ दासो खोनादों
हेल' नोंथां खोनादों ना खोनायाखै
दासो खोनादों नोंथां दासो खोनादों
अ नोंथां माने आं बुंदों जे जोङो जेब्ला दुखु जाहा जारलायाव थायो जों देंखो खोनासं ङो बे दुखु लाखौ माने
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
हो नोंथां अ नोंथांना एसे नोंथाङाबो नेटवारक प्रब्लेम जादो नामा नोंथां अ माने देंखो बुङोब्लाथ' जोङो बयबो गाव गावबो रोजाबनो हायो आरो मालायनि रोजाबनायखौ जों खोनासंनो हायो नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो जोङो माने मोजां मोजां गारांफोरजों जोङो ओरैनोथ' खनोब्ला माने जोङो बाख्नायजानायखौबो मोनो आरो जोङो मि बयनिबो मिथिसार जायो नोंथां अबावफोर माने प्रग्रामफोर नि गेजेरजों माने
औ नोंथां औ औ
नंगौना नङा नों
नंगौ नोंथां नोंगौ
हेलौ नोंथां औ दाथ' नै
हेलौ नोथां नोंनिखौ बारा मोजां जों खोनायाखै नेट गैया खोमा नोंथांना
औ नोंथां
हेलौ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां हेलौ
औ दासो खोनादों नोंथां औ दासो खोनादों
दा आं होनदों माने नोंथांनावथ' बां नेटआबो प्रब्लेम जाबाय थाबाय दाथ' उनदुनायबो सम जाबाय नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
हेलौ नोंथां
औ औ खोनाजोबदों
दाथ' उनदुनाय सम जाबाय बे देंखोनि सायाव बे देंखो खन बेनि सायाव नोंथाङा फोरमाय ना ह़नो थाखाय
औ औ नोंथां औ